हेल' अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
खामनायनि जाहोनानो जादों नोंथां दसे सम मोननो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां ओ ओ बैसागोनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन गोन नामा नोंथां? उ औ बिदिब्ला नोंथाङा बैसा औ बैसागथ' गासिबो सुबुंफोरानो फालि नङा होमबा नों थां। नोंथाङा नोंसोरनि ओनसो लाव माबायदि बैसागु फोरबो फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
बैसागो होननानै थाङोब्लाथ' नोंथां बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो नङा होमबा नोंथां।
औ नंग
औ औ बैसागुखौ जों बैसाग दाननि से खालारनिफ्रायनो खुंनाय जायो जेराव जोङो बैसाग दाननि से खालार ओ मोखौ बैसागु खुङो आरो जेराव मोसौ बोरमा गासिबो जिब-जुनारफोरखौनो जोङो ओ लाव फान्थाव बायदिसिनाजों जोङो थुखैयो आरो बिनिफ्राय जोङो बैसागुनि बोसोर गोदानाव ओ उन्दैफोरा गोदोरफोरनिफ्राय बोर लायो न'खर न'खर थांनानै
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेजोंनो जों साननैसो थानानै उ गा माने न'खरनि गासैबो ओंखारजोबना आरो गामियै बोलै नोगोरै लोगो नांनानै जोङो खाम सिफुं जथा सेर जा बायदिसिना दामग्राफोरखौ लानानै जोङो रंजा बाजायै मानसिफोरनि न'खर न'ख खर मोसानो ओंखारलाङो आरो नोंथां। औ औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां गासिबो सुबुङानो ओ बैसागु फोर बोखौ फालिनाय जायो नोंथां। ओ दा बावैसो नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बेबायदि दिनो बैसागुखौ स्नि देस स्नि सान फालिनाय जायो। ओ जेराव बेबायदिनो बैसागुखौ जोङो मोननै बाहाग आव खालामदों जेराव जोंना ओ गिबियावनो जोंना मोसौनि बैसागो आरो नैथियाव जोंना मानसिनि बैसागो होननानै फालिनाय जायो नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथां सैथो दाननि जोब था सानखालि जों मोसौ थुखैनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदि दिनो नोंथां ओ बेबायदिनो जों मोसौखौ बेबायदिनो ओ न'नि दो दोख्लाब बा खारा ओ खान था सारायनि जों हांगारखौ हल'नानै थाव गुबैजों जोङो बेबायदिनो ओ थाव गुबिजों ओ लगायनानै जोङो बेबायदिनो उवा सथाम हास'नानै जोङो मोसौनि मो बे हांगारखौ फोननाय जायो नोंथां बेबायदिनो नोंथां उम बेबायदिनो मोसौनि बैसागुखौ जोङो लाव फान थाव हालदै बेबायदिनो दिग्लि लथि बेफोरखौ हानानै बेबायदि ओ बेबायदिनो माला सुनाय जायो नोंथां माला सुनानै बेबायदिनो नोंथां मोसौनि मो दोमाव फाननानै जोङो मोसौ खौ ओ बेबायदिनो ओ दैमा एबा आं बेबादिनो ओ हाखर फोथार फोराव लांनानै जोङो ओंखायनो फोथायबोनाय मोनसे खुगा सल' होननानै बुंनाय जायो नोंथां। बेखौ जोङो बेखौ जोङो फालिबोदोंनो जायनि जाहोन ओ बेनो जाबाय जोंना बेबाय दिनो ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारबाय था होननाय मोनसे खुगा सल' गोदोनि बायनो आबै आबौनिफ्रायनो जोंना फोथायबोनाय बेखौ जोङो बे सल'खौ खनो खुगा सल'खौ जोङो खननानै मा बे मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना नों थां बेबायदिनो नोंथां मोसौ थुखैनोाव बेबायदिनो लाव फान्थाव हानानै लांनायखौ सार नानै जोङो बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नों थां थुखैखांनायनि उनाव जोङो दैमायावबा बेबायदिनो फुख्रिफोराव थुखांनानै जों मोनसे मो सौनि मुङाव आलारि बाथि लगायनानै इसोरनियाव आरज गाबनाय जायो आरोना। नोंथाङा औ बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ ओ बेबायदिनो जोङो ओ मोसौखौ बे थुखैखांनानै बेबायदिनो लानदां गुवार जायगा फोथाराव जों हेगारना होनायखौ होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो फैनानै बेबायदिनो जोङो मोनाबिलि समाव जोङो मोसौखौ गोदान फाखाजों खनाय जायो नोंथां। ओ बेनि उनाव नोंथां अखानायैथ' जोंना मानसिनि बैसागो जाहैबाय नैथि सान ओ बेयाव जोङो फुङाव जोङो बेबायदिनो गोबां सुबुं सुबुंफोरानो गावबा गावनि ओ बाथौआव हाबनानै बाथौ बेबायदिनो आलारि बाथि लगाय नानै दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि लगायनानै बेबायदिनो मोनसे बोर बिनाय जायो। नोंथां बैसागोनि मुङाव गोदान बोसोराव मोनसे थुगि होनानै गोबां सुबुंफोरानो बेबायदि बाथौआव बोर बिनायखौ जोङो नुनो नुयो। बेबायदिनो बोर लाखांनायनि उनाव बेबायदिनो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ उन्दैफोरखौ ओ बोर हो यो आरो उन्दैफोरा ओ गेदेरफोरनाव बोर लायो आरो। नोंथां बेबायदिनो नोंथां लाखांनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो रावबो एना एनि गैयाजासे ओ नि बोर बे गासिबो गावबा गावनि दुुखु दाहाखौ गारनानै जोङो बैसागो मो सानो ओंखार ओंखारबोयो आरो नोंथा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ गोबां खाथि खाला ओनसोलावबो जोंनि सुबुंफोरा मो सा हैयो बेबायदिनो जोङो मो मोसानानै बेबायदिनो जाहर बिगोमाया जोंनो जाहर बेखौनो जोङो लानानै फैयो। फैयो आरो नोंथां औ बैसागुआव नोंथां गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे जोंना बेबायदिनो स्नि निटा मै गं दङ खाबथिंनाय मैगं दं जायखौ जोङो बैसागोआव जानाय जायो नोंथां। ओ बेबायदिनो गोखा खाबथिंनाय मैगं बेफोरखौ जानाय जायो नोंथां ओ जानानै जों बेबायदिनो आथिलावथ' जोङो बेफोरबायदि स्निथा मैगं गोखा गो खैखौ जोङो आथिखालाव मोननो खमसै मानो होनब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा बेबायदि मैगंफोरखौ बारा गोबाङनो सिनायलिया नङा होमबा हबा नोंथां आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ सिनायनोबो थांलिया मानो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना मैगंफोराबो हाग्रानि मैगंफोरा एसे खम जालांबाय बेबायदिनो औ बेबायदिनो आथिखालाव आथिखालनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि हाग्रानि बा बेबायदि खाबथिंननाय मैगंफोरखौबो जालिया नङा होमबा नोंथां आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय बेबायदिनो आथिखालाव बिगियानारि जुग नालाय नोंथां बेफोरबायदि आह आह खाबनाय मैगंफोरखौ जानायखौ जोङो एसे खम नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो नोंथां ओ बैसागु फोरबोखौ जोङो बयबो गासिबो सुबुङानो फालिनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो बिगोमानि निफ्राय जि बिनानै मोनो बेखौ जोङो लाबोनानै बेबायदिनो ओ दुब्लि फोथार एबा गुवार दुब्लि फोथार एबा बिफां साया फोराव जोङो जमायै लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां बेयावबो जोंना जे एना एनि गैया जाासे जेबो दुखु दाहाखौ जों ज्राब दोनथ'नानै जोंङो दसे सम रंजानानै बेबायदिनो जों औ रंजायै बाजायै बेबायदि लाउ खार ओंखामखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बो बैसागोनि मुङाव बेबायदिनो गोबां फिसा फिसा फोरबो बैसागो न'आव प्रग्रामफोर लानाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गामिनि सुबुंफोरखौ बा गामिनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ बेबायदिनो थुलुंगाखां होनाय मोनसे फोरबो लानाय जायो नोंथां ओ बेनो जाहैबाय जोंना बेबायदिनो उनदै ओह बेबाय बिदिनो खारनाय बादायलायनाय आरो मोसानाय बादायलायनाय औ बेबायदिनो जोंना ओह बेबायदिनो ओरैनो बेबायदिनो गेलेनाय बादायलायनाय बेबायदिनो गोबां हाबाफारि लानाय जायो नों थां मानो होननानै बुंङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जोङो थुलुंगाखांहोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां बेबायदिनो बैसागो फोरबोखौ फालिनानै जोंना जोबथा बिदायबो होयो जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो बे जोबथा बिदायखौबो जोंना फालिनाय जायो नोंथां ओह बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोर फोरबोखौ बेबायदिनो खुंनाय जायो आरोना नोंथां नोंथांमोन जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गोबां सुबुंफोरानो ओ बैसागो फोरबोनि मुङा बे बेफोरबायदि प्रग्रामफोर लानाय जायो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जायो नोंथां जेनेबा बैसागुनि जोबथि सानखालि जोंनावबो बेफोरबायदिनो माखासे माखासे प्रग्राम लानाय जायो जायखौ जोङो रंजालि बैसागुनि बिदाय प्रग्राम होननानैबो मिथिनाय जायो जेराव जोङो गासै गासैबो जायफोरा बाहागो लानो गोसो बेसोरबो मोसानाय बादायलायनाय बाहागो लायो आरो जायफोरा मेथाइ रोजाब बनो रोंगौ बिसोरो मेथाइ रोजाबनाय बाहागोखौ जों लानायखौ नुनो मोनो आरो खारनाय बारनाय बेफोरथ' थाखायोसै बेबायदिनो जोङो बैसागुनि गोबां मेथाइफोर खौबो खननानै खननायखौबौ जों नुनो
औ नंगौ नोंथां औ
औ औ
औ बेबायदि बिदिनो जोङो गासैबो जोंनि बैसागो फोरबोखौ जोंनि बर' सुबुंफोराल' फा फालियो बे नङा नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोराबो गोबां गोबां हारिनि सुबुं सुबुंफोराबो जोंना बैसागु फोरबोखौ फालियो बेबायदि नो बैसागोनि मुङाव जोंना गोबां सुबुंफोरानो जुलिबो जायो नङा होमबा नोंथां बैसाग बैसागोआव औ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर जुलिबो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंना बैसागुआव बेबायदिनो ज' ज' आलासि जाफैनाय गोबां नुनो मोनो बेबायदिनो आलासि जाब फैनानै ज' ज' खुरमा बेबायदि बैसागुआव बैसागोनि मुङाव मोनसे गोदान बोसोर बोसोरनि आलासि जाफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो बैसागोआ जोंनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो नङा होमबा नोंथां जों बैसागुखौ बेबायदि बिदिनो उनफोरावबो जोङो बेबायदिनो जोंनि उन जोलैफोरा बेबायदि बिदिनो लाखिबाय थागोन होननानै औ मिजिं थियो फालि लांनो हायो होननानै मिजिं थियो बेबायदिनो जों बैसागु फोरबोखौ बेबायदिनो जोङो आसा खालामो जे जोंना बैसागो फोरबोआ मालाबाबो बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोबलाङाथों होननानै औ औ औ फानलांबाय थाथों होननानै जों मिदिंथियो आरो नोंथां
औ आरो गोदोनि बैसागो फालिनायाथ जोङो माखासे गामि फालियोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जसेबां गोबां फालिला जोङो स्नि सानावनो फोजोबनाय जायो नाथाय गोदो गोदायनि आबै आबौमोना जोङो आबै आबौमोनखौ माखासे गाहाम जोङो फालिनाय नुनो मोनोमोन
नंगौ नोंथां औ औ औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जाना‌ फैबाय नङा होनबा नोंथां नोंथांजों बैसागोनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
नोंथां
औ बिदिब्ला जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय औ